हेलौ औ बुंनोसै नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
बुंनायसै नोंथां खोनादों
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आङो जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय फिथाइ सामथाइफोरनि बागै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा फिथाइफोर मोननाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
फिथाइ बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया बोथोर लायै बोथोर गोबां बेलेग बेलेग जों गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ मोननाय जायो ओमफ्राय दोङो दासान्दि जोङो नुनो हानाय जेनेबा फिथाइ जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला बे फिथायावथ' जोङो खान्थाल फिथाइखौ गोबाङैनो नुनो मोनो बेथ खान्थाल फिथाइआथ' जोंनिया खान्थाल बिफाङावनो थायनानै थायो गोबां थायो माने फांसे थाखा खान्थाल बिफाङाव जोङो गोबां माने खान्थाल फिथाइफोरखौ थायना थानायखौ नुनो मोनो जोंनिया खमसे खम जोङो बेवहाय गोबां आरो बुंनो हाया माने जोंनिया ब्रैजि बाजि गाहाम माने फिथाइफोरा थायनानै थायो फांसे गदोर बिफांबाथाय आरो बे बे फिथाइखौ जोङो हानना लाबोनाय जायो आरो हाननानै जोङो बेखौ गोथाङैबो जायो खायफाया आरो खायफाया फोमोननानैबो जानायखौ नुनो मोनो बे खान्थाल फिथायावथ' जोंनिया सायाव मोनसे गोरा जेनेबा बिगुर थायो बे बिगुरखौ जों बोखारनांगौ जायो बुखारबासु बेनि सिङाव जोंनिया जि खान्थाल खान्थालि जे जानाय जोंनिया मोदोम बे जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो खखाय होननानै बुङो आरो बेवहाय जानायनि सिङाव आरो जोंनिया मा थाबावो खान्थाल बेबहथाबावो आरो जोङो जेब्ला बे मोदोम बाहागोखौ जानानै आरो खान्थाल बेगरखौ दोनो आरो खान्थाल बेगरखौबो जोंहा माने मैगंफोर जानायाव जोङो बाहायनाय जायो आरो बे खान्थाल बेगरजों खौ जोङो जिरनानै मानानै जों बिदिनो मैगंफोराव होदलानानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां बे खान्थाल बेगराबो जोंनिया जेसेबांन' खखाय थागोन मोनसे खान्थाल फिथायावनो जोंनिया ब्रेव ब्रेव ब्रेव मा थायो खान्थालनि बेगरफोरा थायो बा खान्थाल खहबाय थायो आरो बिदिनो जोङो खान्थाल बेगरफोरखौबो फ्रेब फ्रेब जोङो माखासे जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया थाइजौ बे थाइजौफोरखौबो जोङो जोंनि जायगायाव नुयो बेखौबो जों खायफाया गोथाङैनो जायो जेनेबा फिसा फिसा फिसा सारनिखौनो जानायखौ नुनो मोनो आरो गोमोनैबो खायफाया जानायखौ नुनो मोनो आरो सिङाव जोंनिया मादा थायो आरो बैफोर मादाखौ जोङो जाखांनानै जेब्ला गारना होगोन माबा मोनसे जायगायाव बे बुइ माइ दानरनो जोंनिया मा बे थाइजौ बिफाङा रज'यो आरो जोंनिया औ नंगौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां‌ खोनादों।
औ बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि जायगायावथ' जेनेबा बा नुनो मोननाय हिसाबै जोङो बै खान्था खान्थालाथ थांबाय आरो बेनि अनगायै जोंनियाव बै माबाखौ मा होनो गय बिफांफोरखौबो गय बिफांनिफ्राय गय फिथाइफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो। जोंनि जायगायाव आरो नालेंखर फिथाइ आरो नालेंखर फि फिथाइखौथ' जोङो नुनो मोनो बे नालेंखर फिथाइनि ज जों बुंनो थाङोब्ला बेवहाय नालेंखर फांसेयावबो गोबां माने फिथाइफोरा थायनानै थायो बिदिनो नालेंखर फिथाइफोरा ब्रेव ब्रेवनो आरो बैफोर नालेंखलखौ जोङो हारना ला नानै जोङो बेनिफ्राय दै थाबाथाय दैफोरखौबो जों लोङो लोंबाथाय जोबोद मोजां मोनो। आरो बेवहाय सिङाव थानाय जि सानि बिगुरखौ जों गारनांगौ जायो बिदिनो सिङावबो जोंनिया गोरा बिगुरनि सिङावबो आरो गोरा मोनसे जि माने जोंनिया थाबावो हालो आरो बैखौ एर गारनायनि उनावसो जोो सिङाव जि जाथावना बे जाथावना मोदोमखौ जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। औ बिदिनो बेखौ जोङो जोंनि जायगायावथ' गोबाङैनो बिदिनो जायो सोरगिनानैबो जोङो बायदिसिना फिथाफोर बानायबाबो बैफोर फिथाफोरलावबो हला नाजायो। आरो बेनि सिंनिखौ जोङो स गिनानै सेबनानैबो जोङो साहाफोरबो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। गाइखेर गैया गैया जाबाथाय जोङो बैफोरखौनो माने बिदिनो जोङो सोरगिनानै जोङो साहाफोरबो लोंनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो बायदिसिना जोंनियाव थुगिफोर होबाबो जोङो बेफोरखौबो हो लानायखौ नुनो मोन मोनो आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जायगायाव गोबाव बिदि जोङो फिथाइफोरखौ नुनो मोनो बे बुंबाबो बुंस' हाया माने जायफोर फिथाइफोरखौ जोङो जानायखौ जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो आमलाइ गुवनो आमलााय गुुरखौबो नुनो मोनो। एबा जोंनियाव लिसुफोर नुनो मोनो आनारसफोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबां नुनो मोनो आनारसफोरखौथ' माने खायफा मानसिफोरा माने बेवहाय गोबां माने गायनानै दोनो आरो गायनानै बेखौ फालांगि हिसाबैबो बाहायनायखौ जोङो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो नुनो मोनो। नोंथांमोना नोंथाङा एबा नोंथांमोननि जायगायाव मा मा रोखोमै नोंथाङा मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ खौ नोंथांनि जायगायाव नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नंबो हागोन नोंथां। दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जोङो खायसे खायसे फिथाइफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय दा थाइजौ दं खान्थाल बेबादिनो जोङो लिसु लेथुफु आमलाय बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मोननो हायो आरो नोंथां।
ओम।
आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरबो दंबावो जेरैहाय थाइसुरि बा जलफाय बेफोरखौ जोङो बैग्रि बेफोरखौ जोङो बेफोर गामिफोराव जोंनि ओनसोल फरावनो मोननाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो थाइजौ फिथाइखौहाय जोङो गोथाङैबो जानो हायो आरो गोै फोमोननानैबो जों जायो आरो जोङो बेखौ गोथांफोरखौ गोखै ओंख्रि नाफोरजों बा अनला बेफोरबायाददि संनानैबो जानो हायो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय जों गोदोथ' रोङामोन नालाय दानि दिनावथ' बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै मोनबाय जेरैहाय जोङो आसार महरै बानायनानैहाय थिनानै दोननानैबो जानो हायो आरो बेबदिनो आरो खान्थाल खान्थालखौथ' नोंथाङा बुंलांबाय दानि बावैसो एसो सिगाङाव जेरैहाय खान्थाला गोबां बेगर थायो बेबायदिनो खगाय थायो बे खगायफोरखौ जों जायो आरो बे बेगरखौ जोङो जेरैहाय ओंख्रि संनानैहाय जायो आरो नोंथां ओ बेबादिनो ओंख्रि बा जोंङो एवनानैहाय एवनानैबो जोङो जानो हायो आरो बेफोरबादिनो जोङो आरो लिसु जोंहा लिसु फिथाइखौबो जोङो दैज्लां बोथोर केटावहाय मोनो बे सिसु फिथाया जाबाय बेगर गरसेल' बेनि मोदोमखौल' जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो औ जोंहा बेबादिनो जेरैहाय आमलाय फिथाइ दङ आमलाय फिथाइखौबो जोङो जेरैहाय आसार महरैबो जायो आरो जों बेखौ फोराननानैबो जायो आरो नोंथां बेबादिनो गोथाङाव गोथाङावबो जोङो जायो बेबायदिनो जोङो बाथोन आरि देनानैबो जोङो जानो हायो आरो बेफोरखौ आरो दा जोहा दैज्लां बोथोराव मोननाय होनबा जेरैहाय रैमालि दङ बे रैमालिखौबो जोङो जायो आरो बेबादिनो जोङो जलफाय दङ जलफायखौबो जोङो जेरैहाय गोथाङैबो जायो बा ओंख्रि ओंख्रिबो जानो हायो जों बेखौ आरो बेबादिनो आसार महरैबो जोङो बानायनानैहाय थिनानै दोननानै जानो हायो आरो नोंथां बेबाददिनो जेरैहाय थायसुरि थाइसुरिखौबो जोङो बेबायदिनो ओंख्रि जायो। बा जोङो गोथाङैबो जायो बा बेखौबो आसार महरै बानायो। आरो जेरैहाय थाइसुरि बिबार दङ जोंहा थाइसुरि बिबारखौ जोङो बेबाददिनो अनला आरि संनानैबो जायो आरो नोंथां नोंथाङा मिथिगौना औ बे औ बेनि बिबारखौ सोर जायोब्ला जोङो आइ जोंनि मोदोमाव जे आइ सिथर बेरो बे आइ सिथरा जाहाथे एराबा जाया होननानै जोङो फोथायनानैहाय बे थाइसे बिबारखौ ओंख्रि संनानैबो जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ बेबादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइफोरबो दंबावो जेरैहाय आफेल आंगुर जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव मोननो थाङियो आरोना नोंथां जों बेफोरखौ बायनानैहाय जानो गोनां जायो।
औ
जेरैहाय आफेल जोंनि ओनसोलावथ' गायो गायनायालाय खायसे खायसे नाथाय जोंनि ओनसोलनि गायनायफोरा एसेबां माने गोथाव जाया होननानैहाय जों सोलायो आरो आरो जेरैहाय आंगुर आरो थरमुस बे थरमुसखौ जोंनि ओनसोलावहाय दामाने गोबां गायनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बे औ जोंनि ओनसोलावबो बे जोरै जायो आरो बेबादिनो नारें खमला दङ खारें खमलाखौबो जोङो बेबायदिनो गामि ओनसोलफोराव बा न'खरफोरावबो जोङो मोननो हायो। आरो जेरैहाय सुमफ्राम फिथाइ जों सुमफ्राम फिथाइखौबो न'खरफोरावनो गामिफोराव बेबायदि मोनो आरो जेरैहाय लेथु लेथुआ बेबादिनो बेगर बेयावबो बेगर थायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथांनि थारैनो
बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि गोखै फिथाइफोरबो दङ गोदै फिथाइफोरबो दङ आरो नोंथां
औ नोंथां जोंनियाथ' बिदिनो गोखै गोदै आरो बायदिसिना जेनेबा गोखाो फिथाइफोरबो थायो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा उम गोखा फिथाइफोरखौबो जोङो नुनो थाङो खायफा जोङो गोखा फिथाइफोरखौ जानाय जाया आरो नोंथाङा बेफोरखौ औ खायफाखौ जोङो जानाय जायो थायो बिदिनो जोंनिया औ
गोखा फिथाइ महरै जेरैहाय जोङो सिलेखा सिलेखाखौबो जोङो मोननो हायो बदिनो गामिनि हाग्रा फोरावहाय बेबायदिनो रज'लाबायायनानै देरनानै थायो आरोना जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय गय आरो नारेंखल जोङो गयखौ बेबादिनो ओ नोंगौ जायो गय फाथै बेफोरबायदि जायो आलासि फैबा जोङो बेफोरखौ होयो। बा जोङो जेरैहाय जोङो बर' माहारिफोरा फुजा बेबायदिनो होयो आरोना बे फुजा होनायावबो गय फाथैखौ जों इसोरनो बावथाय महरै मान बावनाय हिसाबै जोङो होयो आरो नोंथां
बेनो नोंथां
नालेंखल जोङो बेफोरखौ न'खरफोरावनो गायनानै लायो बेबदिनो नारेंखरखौबो जोङो फुजा आरि होनायावहाय जोङो बावथाय हिसाबै जोङो बाहायो आरो बेनि बिदैखौहाय जोङो गरम बोथोरफोराव गरम जायो बाहाय लोङो आरो नोंथां आरो
नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'सै नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों